हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोना
अ औ मा खालामदों?
औ दंथ'यो दा ओरैनो
अ दे बि- दिब्ला जोङो बे समाव अ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां
औ औ औ औ
औ बिदिब्ला जों जागायजेेननोसै अ बर'फोराथ' अ माने मिथिंगाजोंनो गोरोबनानै थानाय मोनसे हारि होननानै बुंजायो नङा होमबा अ बर' फ्रा गोदो गोदायनि- फ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों आरो दा सिमबो आबाद मावगासिनो दङ अ बिनि खायनो नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा जे अ बर'फोरा गोदोनिफ्राय मा मा आबादफोर मावबोगासि नो आरो माबोरै मा आ-आदब खायदाफोरजों गोदोनिफ्राय आबाद मावबोगासिनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन अ खोब गो जोन्नाय मोन्दों नों थाङा दि आंनाव बेफोर नि बागै सोंथि खालामदों बेनि थाखाय अ नोंथांनि बुंनाय बाय दि आं फारियै फिननायखौ होलांगोन। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जोंहा जोंहा आबाद बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो मावबोखानाय। जेराव आबै आबौमोनाल जोंनो फोरोंनानैबो गालांदों जों बे आयदा आदब खायदाखौ जों दिनैसिमबो बावनो हायाखै जोंहा गिबियावनो आबाद बुङोब्ला जोंहा ओ माइ आबादा फैग्रोयो जों माइ आबादखौ माने माने जों सिगांनिफ्रायनो जोंहा माइ आबादाव बांसिन ओ इन्टारेस्ट दङ आरो बेखौनो मोजां मोनबोनाय बेखायनो जों दिनैसिमबो माने बे माइ आबादखौ जोङो ओ दिनैसिम जोङो मावबोगासिनो नो दं आरो जाबोगासिनो दं
औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? जे माइ आबादा माइ आबादखौ माबोरै खालामनाय जायो गिबिनिफ्राय लानानै बे आबाद मोनसान्दिसिम एसे बुंनो हागोन नामा?
खोब गोजोनथाव औ औ
औ
जोंहा ओ सिगांनि बायदि ओ जेराव जोंखौ फोरोंनानै गालांदों आरो नुनो मोनदों जोंहा माइ आबाद मावनायनि सिगां जों ओ जिथु माइ बे माइखौ जोङो ओ बे माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै ओ जों ओ फख्रियाव गावबा गाव फख्रि थायोमोन सिगां फुख्रि एबा दैसाफोरावबो जों सोमना दोननाय जायो बे फुख्रियाव औ सोमनानै दोननाय जायो जों माइखौ ओ बेनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा बे माइखौ ओ सोमनानै दोननाय समावनो जोङा ओ फोथारखौ जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय जोंहा ओ दुब्लिखौ एवग्रोनाय जायो आरो एवखां नायनि उनाव जेब्ला खोथियानि ओ बेरना नाय टाइम जागोन जेराव ओ मास मोनसे ओ देर मास लागै दोनो सोमनानै बेनिफ्राय जोंहा माइ जेब्ला गाजा बेरनायखौ नुनो मोनो। अब्ला जों बेनिफ्राय माइ माइखौ बोखाङो बे माइ बोखांना दोननाय खौ जोङो बे ओ एवना दोननाय दुब्लियाव जोङो बे माइखौ जोङो ओ सारलाना होनाय जायो। बे सारलाना हो होखांनायनि उनाव जोङो ओ बिनिफ्राय माइनिफ्राय जोंहा ओ खोथिया रोदोमबोयो। जेराव बे गाजानिफ्राय जोङो खोथिया रोदोमबोयो बिदिनो रोदोम रोदोमनायनि उनाव जोंहा ओ हाखौ हाखौ नायनानै जोंहा जेरै अबावबा रानस्राव हा थायो अबावबा बिदिनो ओ गोबां आलादा आलादा हा थायो बे हाफोरखौ नायनानै जोंहा ओ दैनि गोनांथि जादोंब्ला जों एसेब्लाबो जों दैखौ सोना होनांगोन
औ औ औ
जेराव ओ हा बायदिसिनाफोरा गावसा बाया बिनि थाखाय जोङो दैखौ खौ सोना होनाय जायो।
औ
ओ बेनिफ्राय जोङो ओ जेब्ला खोथिया गोजौ गोजौ जाहांनो हमगोन अब्ला जोङो ओ फोथाराव गायनो गोनां हाफोर थानायफोरखौ जोङो ओ नांगोलजों ओ मोसौ लानानै जों एवनाय जायो।
औ
बेनिफ्राय जोङो जेब्ला ओ हाया मोनो अब्ला जों बे खोथियाखौ जोङो ओ न'खरनि गासैबो ज' लोगो नांनानै जों फुनायखौ नुनो मोनो ओ फुखांनायनि उनाव जों बे माइखौ जों बे फोथाराव एबा दुब्लियाव जों गायनाय जायो। बेनिफ्राय जों गायखांनायनि उनाव बेयावबो जोङो ओ दैनि बेब'स्थाखौबो जों नायनांगोन। मा समाव दै नांगोन मा समाव समाव दै नाङा बे समाव दैनि गोनांथियाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। आरो जोथोन लानायाबो जोंनिनो गोनांथि बेनिफ्राय जोंहा ओ जेब्ला गोजौ गोजौ जागोन माइया बेनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा माइ बिदां फैनो हमगो बे माइ बिदां फैनायनि उनाव आरो जोंहा बेखौ ओ मोनजासे सिम जोंहा ओ सम होबावनांगोन।
औ।
मोनजासिम जोंहा सम नेनांगोन। ओ बिनिफ्राय जेब्ला माइया मोनगोन। अब्ला जों बेखौ ओ आरो न'खरनि गासैबो ज' लोगो नांनानै जोङो बेखौ हानाय जायो हाखांनायनि उनाव जोङो ओ ओ दुब्लिनिफ्राय जोङो ओ सिला फारसे जोङो बेखौ ओ माइखौ माने बे माबाजों माइ बानग्राजों जोङो बाननानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो लाबोयो। बेनिफ्राय जोंहा ओ बिदिनो माइखौ जोंहा सिथ्लायाव बनानै मोसौजों मारा होनो मारा होयो बेनि- -फ्राय मारा होखांनायनि उनाव मारा होयोब्ला जोंहा माने ओ माइआ आलादा आलादा जायो आरो जिगाबा आलादा आलादा जायो बेखौ जोङो एरगना गारनानै बेनि- -फ्राय जोङो माइखौ मोननाय जायो आरो जों बे माइखौ ओ जेब्ला जानो गावनि आदारनि थाखाय जानो थाखाय जों बेखौ एस्रायो आरो सान्दुंङाव फोराननाय जायो बिदिनो सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव जोङो ओ बे माइखौ ओ जों मिलफोराव लांनाय जायो। बेनिफ्राय जों मिलाव स सौनाय जायो। बे मिलनिफ्राय जोङो बे ओ जोंनि ओ माइ एबा माइरंखौ जोङो जोंनि आदारखौ जों बेनिफ्रायनो मोननाय जायो।
औ ओ जोबोद गोजोननाय मोन बाय नोंथांजों ओ सावरायनानै नोंथाङा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय थारैनो नंगौ आरो जि तु माय आबाद नि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै बेखेवनानै होलांबाय ओ जोबोद ओ मोजां मोनदों नोंथांजों सावरायनानै ओ नोंथाङा जे मोनसे मोनसे फारि फारि मोजाङै बेखेवलांबाय। नंगौ थारैनो बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो जे आबाद मावग्रा नोंगौ ओ बेजों लोगोसे माइ आबाद खौनो माने बांसिन गोसो होनाय बा जों थांनानै थानायनि थाखाय जिहेथु जोंनि आदार हिसाबै जों बाहायो बेखौ माइ एबा माइरंखौनो होननानै ज जों लानाय जायो बिनिखायनो ओ साफ्रोमबो माइ आबादखौ गोदोनिफ्रायनो मावगासिनो दङ आरो दासिमबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो आं बे खौनो बुंनो सानो जे ओ ज जोंनि बर'फोरा ओ माइ आबादनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन गुबुन आबादफोर मावो नङास दे ओ जेरै ओ मैगं-थाइगंफोर माने गोदोनि समावथ' ओ बेबायदि हाथाय बाजारफ्राव बायनानै बा गुबुन मैगं-थाइगंफोरखौ बायनानै जानाय बेफोरबायदि खोनायामोन। जायफोरखौ जोंनि आबै-आबौमोना खोन्थाबोदों। बिसोरो माने जेसेबांखिनि नांगौ ओ न'आव जानाय मैगं-थाइगं बेफोर गासैखौबो माने ओ गावनि बारियावनो ओ बा गावनि हायावनो एसे एनै बेबायदि गायनानै जायोमोन आरो जि बे ओ बेबायदि ओ गाव जाख'नो हायिखौ माने गामियावनो बा न' खाथिफोराव बेबायदि रानज्लायनानै जानाय बिख खौ खोनायोमोन ओ ओ बेबायदि खोन्थाबोदों। ओ जायखौ माने ओ मोनसे मोजां आखुथाय होननानै जों मिथिनो मोनो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि अनज्लायनाय रानज्लायनाय बियो दङ आरो दायो आं बुंनो सानदों जे बर' फ्रा जि मैगंफोर आबाद खालामो बिनि आं मोनैनो सानदों। बेफोरनो जादों मा लाव बा जोगोनार। ओ बेखौ माने ओम बर'फ्रा जानो थाखाय जोबोद मोजां मोनो बे बिनि खायनो बे लाव बा जोगोनारनि आबादा गोदोनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव दङ आरो बेखौ बर'फ्रा मावबोगासिनो आरो खुमब्रा खुमब्राफ्राथ' माने बर'नि आंगो ओ जानाय बेफोरखौ जोङो बुंनो हागोन मानो होनबा बर'फ्रा माने खुमब्रा ओ खुमब्राफोरखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो जेरै दाउजों जायो अमाजों जायो नाजों जायो आरो बिनि अनग गायै जेरै-मैथा। ओम बेबायदिनो आरोबाव ओ लाइ-लाफा। आरो बिनि अनगायैबो सबाय ओ बिदिनो ओ आरोबाव ओ आलु थाइ बें। आरोबाव गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोगासिनो दङ नाथाय बै समावहा जिथु आबाद मावनाय बे आबाद मावनाय खान्थिया माने बे गाव जानो थाखायल' बा गावजों गाव रानज्लायनो थाखल' बेबायदि आबाद खालामनानै सोलिबोनाय बा जिउ खुंनायखौ जोङो ओ खोनानो मोनबोदों। नाथाइ ओमफ्राय दानि दिनावहा नायोब्ला माने दासिमबो आबादखौथ' मावगासिनो दङ नंगौ। गोदोनि दिनाव जिहेतु आबाद मावनायनि आदब खान्थि बिनिफ्राय नायोब्ला माने दानि जिथु आबाद मावनायनि ओ जि नेम खान्थि बेफोर बेफोरो माने गुबुन जाबोनो हमदोंसै बा आलादा जि गोदोनि समाव ओ आबाद मावनाय बिनिफ्राय दायो माने गोजौ लेभेलथिं फैनायखौ नुनो मोनदोंसै। बै समाव मोसौजों हालेवोमोन नङा होमबा? मोसौजों हालेवोमोन आरो बियो माने गोबाव स सम लायोमोन ओ दानि दिनावहा ओ जिथु गोनोखोआरि ओ बेबायदि मुगा बिनिखाय माने ओ गोदोनि समाव जिहेथु मोसौजों हालेवनानै जेसेबांखिनि हायोमोन ओ बेसेबांखिनि माने ओ दानि दिनाव ट्रेक्टरजों हालेवनानैहा गोबांथार बेबायदि हालेवनो हायोसै आरो बिनि अनगायै मा गोदोनि समाव जिथु बर'फ्रा जानाय ओ गावनि जानायखौ जानायनि थाखायल' जिथु आबादफोर मावोमोन दानि दिनाव माने बे जिथु आबाद मावनाय बेखौ माने गोजौ लेभेलसिम लाबोनानै बेखौ फालांगि फालांगिनि बे ओ फारसे बेबायदि लाबोनो हमदों जे आरो बिनि गेजेरजों माने बर'फ्रा गोबांथार रांफोर आरजिदों आरो बेबायदिनो गावनि ओ जिथु न'खराव नांगौ जानाय रांफोर बेफोरखौ माने सुफुंनानै लानो हादों ओ बिनि बेखायनो आं सानो जे बर'फोरनियाव माने आबाद मावनाय जि आदब खान्थिफोर बेफोर गोदोनि समावबो दङमोन दासिमबो दङमोन नाथाय गोदोनिफ्राय दायो एसे आलादा जाबोनो हमदों आरो जिहेथु ओ दानि आबाद मावनाय बेफोर माने ओ गोदोनिफ्राय नायोब्ला दायो एसे गोजौसि गोजौ लेभेलथिं फैनायखौ नुनो मोनदों। ओ नों ओ मोजां मोनबाय नों नोंथां जों सावरायनानै जि आबाद मावनाय बिनि सोमोन्दै बिनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिदिब्ला जोङो दिनैनि जि आबादनि सोमोन्दै सावरायज्लायनाय बेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ गोजोन्थों आंनिफ्रायबो।